हेल'। हेलौ।
अ हेल' दासो नोंथांनि माथोखौ खोना फैदों आंनिखौ खोनादों ना हेलौ।
बहुद ओइ खोनादों नै दासो खोनादों आंबो।
औ औ औ। औ औ नोंथां खोनादों हेलौ औ नों फ्रियालाय फ्रिमोन नोंथां ओ दासो माने एसे नों ओरैनो लामा सामायाव एसे थाबायलांला बायदोंमोन नोंथां।
अ जाखांनानै आरोना? अ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखोमोन? लोगोमोन नाथाय
ओ जोंनानो जाबाय नों नोंथां ओंख्रिया बिदिनो भिन्दि बाजासोमोन ओमफ्राय बिदिनो मा होनो आलु जहल बेजोंनो जालाैबाय नोंथाङा जाखांबाय नामा?
खांनानै न'नो लांगोन आं जिरनानै दं।
ओ माथो ओंख्रि जाखोनो?
जोंना दिनै हाथाय दिनमोन नालाय बिदिनो बोरमा लाबोदोंमोन बिबु माबा माबि बेफोरखौनो माने बाजि जाबाय दायो नोंथाङाथ' फ्रिखा नालाय दायो आं माने मोनसे खोथा सोंनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन आरो नों
औ औ औ दा नोंथाङाबा आंजों मा खोथानि सावरायनो नागिरदों। औ दा बुंबानो जागोन औ।
खोथायानो जाहैबाय माने बिदि आं माने नोंनावहाय थ' एसे गो बुरा गोनां जाखागोन खोमा गोनांफोर एसे आइडिया थानायफोर अ ओ टेन जायैबाय माने आरो आं थ' दा गामियारि मानसि गामियावनो थानानै अदिनो माने मैगं थाइगंबो फायखारिबो होननानै होयो आं जोंना गामियावनो बारनानै सेन्टारबो मोनसे बेयावनो दखानबो होयो आरो दा माने एसे फैसा बुथुमनानै दोनदोंमोन माने दा गारि साखा खब्रै लानो सानदों आरो माने बिदिनो बिजनेसनि नियाव आरोना ओमफ्राय आं बिदिनो नोंथांनावसो सोंहरनो नागिरदोंमोन नोंथाङा थ' माने आं टाटानि गारि लानो ना महिन्द्रनि गारि लानो बेखौ माने कनफिउस जागासिनो आं माने बारा नलेजबो गैया नालाय अबेयो साबसिन जागोन अबेयाव सुबिदा थागोन अबेयाव एसे दिगदार जागोन उनफोरावहाय गोबाव लास्टिं सोलिनो थाखायबो नांगौ नालाय दा बेयावनो कनफिउस जानानै दं माने नोंथां बारा गियानबो गैया नालाय बेफोरनि गारि गुरानि गामियारि मानसि बेखौनो सोंनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन नामा एसे
औ औ हागोन हागोन नोंथां हागोन। दा नोंथाङाथ' जेबायदि आंनाव सोंदों गारि गुरानि माने नोंथाङाथ' फार्स्ट टाइम जानो हागौ गारि लाफेराखै एबारसो लानो नागिरदों जेनेबा गारि गुराखौहाय औ औ जेनेबा आंथ' गारि लादों आंनाथ' न'आव दं जेनेबा गारिया टाटा कंपनीसो दा नोंथाङाथ' बुंदों जेनेबा महेन्द्र बा टाटा अबे मोनसे साबसिन। जेनेबा आंनाथ' टाटा दं नालाय महेनद आंनाव गोदो दंमोन जेनेबा महेन्द्र ओ महेन्द्र गारिया ओ दा आङो टाटा दिडिलारनिसो लाफिनदों आं माने नुनो थांदों। महेन्द्रखौ लानानै आंना बुहुत लुकसान जादों माने बुहुद खरस जादों जेनेबा औ जेनेबा आङो जेनेबा महेन्द्र दिलारनिखौ लादोंमोन बेनो जाबाय जेनेबा गाजाज्रि जाबा थाब फाहामनो हाया। आरो गाज्रि जाबा जायगायावनो बनायनो हाया। महेन्द्र दिलार ना औ गाज्रि जा बा जनो बनायनो हाया जोङो जों गारि गेरेजाव लांबाबो जोङो सानब्रै सानबानि उनावसो जों बनायनो हायो। मेकानिकआबो माने बिनि बेमारखौहाय थाब हमनो हाया।
माने बुस्थुआाहाय मा होनोमोनलाय नोंथां बेनि बुस्थुआ माने मा होनो। पार्टसफोरखौ मोननो नागिरा नामा ना बुस्थुआ इन्जिनफ्रा एसे खस्थ' नामा खुलिनो मानो।
खस्थ'आलाय खस्थ' नङा माने नोंथां ओरै जेनेबा बेनि माल बुस्थुखाय। माने। ओ मोननो थाङा माने गोजान गोजानाव जेनेबा जों एसे गोजानाव। थांनानै लायनांगोन जोंनि एरिया बेफोर जायगायाव मोननो थाङा मानो। नोङो साननै सानथाम नोङो जेनेबा औ औ जों जेनेबा। जोङो बे माल बे जेनेबा गाज्रि गाज्रि जादों जेनेबा बिनि माल बुस्थुखौ जोङो लानोबा लाय
उम।
बासो लाबोना फैगोन बुहुत साबसिन जागोन आंनि मथेयाव माने बुहुत मोजांबो। गाज्रिबो। जानो नागिरा माने आंनि नुनायाव मोनदों नोंथां। ओ नोंथाङा लायोबा जेनेबा बिजनेस बा मोनसे नोंथांनाव गेलामाल दखान दं होनदों। आरो हाथायबो खाथि होनदों औ नोंथाङा बेखौ लायोबा माने। मोजां जागोन आरो जेनेबा। नों माल बुसथु रोगानोबा दखान हैनो बा नआव थाबाबो बेलेक बेलेकआव खारनो। बा आरो गारि जा गारि गाज्रि जानो। माने बुहुत गोजानाव बियो आरो गाज्रि गाज्रि जाबो माने जायगायावनो बानायनो हायो। नोंबो बानायनो हागोन जेनेबा बिदि। बिदि आरोना टा टा कम्पानिया औ आरो जेनोबा नोंओ। गेरेजाव लाङोबाबो नोङो सानसे साननैयाव मोनबोयो आरो। फिसा बुस्थु गाज्रि जादोंबा नों। सानसेयावनो मोननो थाङो माने आङो मोजांखौ नुदों टाटा कम्पानिखौ माने बुहुत। बुहुत मोजां बुस्थु आरो मोजां दिलारनि कम्पानिनि गारि। बियो माने आरो बोलोबो दं। आरो स्पिडबो दङ माने औ बिदिनो नों हाब्रु हाला। बेफोरावबो नों गोदोनो चान्स थाया माने एसे। टा टा नालाय एसे बोलो दं आरो जेनेबा। दा नोंथाङाबा। अबे मोनसेखौ लानो सानदों महेन्द्रखौ लानो सानदोंना टाटाखौ लानो सानदों। दा बे नोंथांनि सायावसो आरो।
अ। दा बे दामाबो बोरै बोरै जागोनथाय। माने मा होनोमोनलाय थाथानिया हक ना। दुनियायाव खोथाया जेनेबा आंथ' दा लागोन लानाया उनफोराव। समस्या जाहैबा। माने दिगदार जागोनना बेखौ साननानै आं नोंथांनाव सोंहरनाय जादों आरो। दा नोंथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायहरदों जे महिन्द्रखौ। लाबा लायो खिन्थु नुकसाना बेनो जाहैबाय जे बानायनायाव गोबां। खस्थ' जायो दा माने प्रब्लेमा बे आरोना नोंथां आं। थ' गोसोआ महिन्द्रखौसो लानोमोन दा नोंथाङा फोरमायहरनानै गोसोआ एसे बायनाय मोन्दों। मानो होनबा जोंना आंथ' जों गामियाव गामियारि होनना बुंदों नालाय। दा बेथ' जेबो नङामोन माने होनबाबो। जोंना माने टाउना गोजानबो जायो आरो टाउनाबो बारा गिदिर नङा नालाय जोंना। गेरेजफ्राबो गोबां खम माने जोंना। बेफोरनिया आरो ना गारिफोरनिया बाइकफोरनियालाय। बिराद दङ दा नोंथां बुंनाय बायदि नोंसिोरनियावनो। जि बानायनायाव गोबां सम लायोबा सानब्रै सानबा लायोबा फाद मोन से मोननो थाखायनो ओमबा जोंनियावथ गोबां खस्थसिन जागोन होमबा आं टाटाखौनो लानो सानदों दा प्रसेस फ्रासो बोरै बोरै जागोन माने आं बोरै लायोबा साबसिन जागोन
अ नोंथाङा माने औ नोंथाङा माने सोंनो सान दा आंनाव फ्राइसनि खोथायि जेनेबा ना
औ औ
औ दा बेयाव बुहुद रोखोमनि दं फिसानिबो दं गिटारनिबो दं माने हाइ लेबेलनिबो दं। इआवहाय माने दा नोंथाङा जेनेबा ओ गारिखौ लायोबा दानाबा ल लेभेलनिखौ लागोन ना हाइ लेभेलनिखौ लागोन नोंथाङा एसे गिदिर लेभेलनिख ख लागोनना फिसा लेभेलनिखौ लागोन?
लेभेलाथ' आंनो माने बांद्राय एफा दामिबो नाङा मानो होनबा आं बे खाथि खालायावनो सालायगोन नालाय आरो एथ'बां इदि लथिंबो खालामने आं सालाया न'नि माल बुस्थु बा सोरनिबा एसे एनै फिसा फिसौ ओ ओ इदिनो भारा मारिनायफोर बेफोरबायदिखौ खालामनो हागोन आरो बार एफा खस्थ खस्थनिखौ माबाया माने एफा इदि गोरा हान्थिनायखौ नांथवा माने
औ औ दा नोंथाङा आंनाव सोंदों जेनेबा गा गामियारि मानसि जेनेबा ओं नोंथाङा गावनि गावनिल'बा नोंथाङा एसे फिसा हाइ ल लेभेलनिखौ लाबाबो जायो हाइ लेभेलनिखौ लाबा एसे माने थोक्लिबबो जायो माने खस्थ'बो।
नंगौ बिजनेसआबो बारा गिदिर नङा नालाय आंना नोंथां।
औ औ जों जेनेबा जोङो मासावहाय ज जोङो दस हाजारखौनो खामायनो बहुद थाना माना जों बे हाइ लेभेलखौ लायोबाथ' ज जोङो बांद्राय जों एमाउन्ट होनो हानाय नङा जों ख ओ खम एमाउन्ट होबाथ' जों बुहुत नोङो बोसोरसे बोसोरनै लाबा जों बुहुद ओ ओ इस्टलमेन्टा बारा फैयो जेनेबा जोङो मासावनो पसिस हाजार बिस हाजार जोंनो माने गाङलिया मानसि जोङो फिसा लेबेलखौ लाबा मोजां जायो आरो जोङो। बा नोङो नोंथाङा एक लाख दुइ लाख होबाबो नोंथाङा जेनेबा मासावहाय पास हाजार थिनि हाजार बिदि फैगोन आरो जेनेबा नोंथांनाव बेफोरथ' ओ बिजनेस बा दखानाव मासावहाय पास हाजाराथ' फैखागोन सो इदिनो नोंथाङा बेखौ सुखायनो हागोन आरो दा नों थाङा औ दा नोंथाङा मानो जेनेबा हाइ लेभेलनिखौ लास्लाय स्लाय ल लेबेल खौ लाथ'बा मोजां जागोन आंनि मथेबा आरो बिनि उनावहाय नोंथांना बिजनेस फोरा मोजां जालाङोबा थाखा फैसाबो जालाङोबा नोंथाङा गिदिरखौ उनाव लानो हा हागोन आरो दा आंनि बुंनाया बिसिनोसै दा नोंथाङाबा ओ हाइ लेभेलनिखौ लागोनना ल लेभेलनि खो लागोन बे नोंथांनि सायावसै औ
आं साननायखौलाय फिक्स खालामखाबाय नोंथां। आं नैबे नाथाय गाहाय ख्लासनिखौनो लानोसै नामा मानो होनबा उनफोरावहाय थाखा फैसानिबो दिगदार जानो हागौ गेजेर ससेफ्राव आंना बिजनेस बोरैबा डाउन फल जानो हागौ। नालाय दा बेखौनो लानोसै होमबा नोंथांनिसिम जोबोद
औ
थाबाय खिन्थानायनि थाखाय मानो होनबा आंज गोबां आन्दायनानै दंमोन माने माख खौ लानो जादों नै आं दा महिन्द्रखौनो माने लानो गोसोखामोन नालाय इखौसो लाहां लाहां जाबायमोन नोंथां फोरमायहरनानै आहा ए से ख्लियार जाबाय उनाव लायोबा हाग जास मानाय मानसि जायोब्ला दा दा नोंथ थां बुंदों बायदिबाथ' थाथाखौनो लानोसै बारा एथ'बां दिग दारबो जायाबालाय उम नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थ
औ औ औ ओ औ
नोंथां समाबो जाना फैदोंमोन नै माने आंना
औ औ दे नोंथां औ औ गोजोन्थों नोंथां दे औ। औ औ औ।